हेलौ औ नोंथां खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथाङा ओरैनो दङ ना?
औ नोंथां ओरैनो दङ।
औ बिदिब्ला दे जोंहा पाक्का न' आरो हानि न'नि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि।
औ जागोन नोंथां नोंथाङा एसे बुंग्रोदो।
औ जागोन नोंथां। जोंहा पाक्का न' बा हानि न' मोननैबो जोङो न'आनो जोंहा बिनि दाथायाल' बेले गुबुन गुबुन जायो जोंहा हानि न' होनोब्ला जोङो गोदो गोदाय आबौ आबै मोननि समनिफ्रायनो माने बानायबोनाय बा थाबोनाय न'खौ जोङो मोननो हायो।
औ।
गोदोनि समाव जोंहा पाक्कानि न' गैयामोन। अब्लानिया गोदो आबै आबौमोननि समाव माने ओ हानि न'आवनो थाबोयोमोन आरो। जेरैहाय हौवाजों औवाजों बेरा होयो आरो एबा इंखोरनि बेरा आरो बेबायदिनो ओ थुरि नारा बायदिफोरनि उखुम होनानै जोङो हानि न' बानायनायखौ जोङो गोदोनिफ्राय नुबोनो मोनदोंमोन आरो। ओ जोंहा थुरिनि न' बायदि फोरा माने गरम बोथोरावबो बा गोलोम बोथोरावबो गोबां मोजां। मानो होनोब्ला थान्दा जायो बे न'आ गोलोम बोथोर समावबो। मानो होनोबा गोलोम बोथोर बा गरम बोथोर समाव गोबां गरम जायो बोथोरा। बै समाव बे न'आ थान्दा जायो थानो थाखाय मोजां। आरो बेबायदिनो बे न'फोरखौ जोङो ओ लुखांनायनि उनाव माने गोजाम जायोब्ला बेखौ माने सिफायनानै जोङो गोदान लुफिनबाय थानो गोनां जायो जेरैहाय माब्लाबा बिनि बेराफोरा फोनलाङो माब्लाबा बिनि खुन्थाफोरा फोनलाङो बेखौ जोङो सोलायबाय थानो गोनां जायो माब्लाबा उखुमखौ सोलायनो गोनां जायो जोङो थुरि नाराफोरनि उखुमखौ जोङो हानि न'खौ जोङो बिथाखौबो हानिखौनो बानायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेराखौबो हाजोंनो लिरनाय जायोमोन आरो। बिदिनो जोङो बेराखौ हाजों लिरनाय समाव गोबोर खि खौबो जोङो होफादेरनानै लिरनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। बेवहाय जाहाथे हाया गावस्रायै गावस्रायैनि आरो। जाहाथे गोबोर खिजों रोजोब जानानै थायो बिनि बेबायदि जोङो हानि न'खौ जोङो लुनाय नुयोमोन। आरो बिदिनो जोङो आथिखालाव जुगा बा मुगाया जौगानाय लोगो लोगो जोङो पाक्कानि न' बानायनायखौ नुनो मोनसै माने आथिखालाव बयनिबो न'खौ जोङो बांसिनखौनो माने पाक्कानि न' लुनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो खायफाया न'आव फैसा थाखा बा रां रुफानि एसे आंखाल जानानै दङब्ला। गथ'फोरखौ फोरोंनो बा फरायहोनो आंखाल जायोब्ला माने। थाबैनो पाक्कानि न'खौ लुफुंनायाव एसे खस्थ' जायोब्ला जायोब्लाबो माने जोंहा सरखाराबो माने जोंनो फाक्कानि न' बेफोरबायदि माने हर होनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो। बिनिखायनो जोङो आथिखालाव माने बयनिबो न'खौ फाक्कानि नुनो मोनसै ओ बेखौहाय पाक्कानि न' लुनो थाखाय आथिखालाव थिं बाहायसै। थिं उखुमनि थाखाय थिं आरो बे थिंखौ दोसथाबनो थाखाय। जोंनो बाटामनिबो गोनांथि। बाटामखौ जोङो दंफांजों बानायनो गोनां जायो। आरो माब्लाबा दंफांनि आंखालाव जोङो लहा बायदिफोरबो बाहायनायखौ नुयो। बेबायदिनो खायफाया थिं होआलासिनो साद धालायबो धालायनायखौ नुयो।
ओं।
बेवहाय खायफाया ओ इथा हानि इथा होयो आरो खायफाया सिमेन्टजों बानायनाय इथा होनानै बेखौ माने ने पाखा न'खौ बानायनायखौ जोङो माने नुनो मोनो आरो। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानो नामा?
औ नंगौ। ओ सुबुं माहारिया सोदोमस्रि जौगाबोनायजों ओ गिबियाव लांदां जायगायाव थानानै दंफां दन्दराव थानानै ओ जाव दौ जावगा दौ जौ जौगाबोयै जौगाबोयै ओ न' बानायनानै लाबोदों बे न'खौनो गिबियाव हाजों बानायदोंमोन। औवा दंफांखौ बाहायनानै थाग्रा न' बानायना लाबोदोंमोन नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों उखुमनि थाखाय। नारा बाहायदोंमोन ओ बेबायदिनो थुरिबो बाहायदोंमोन। ओ नाथाय आथिखालाव गोबांखौनो पाक्कानि न' बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनबाय ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव
ओ सोदोमस्रि जौगानाय आरो टेक्नलजिनि जुग जानानै जेब्लाबो सुबुङा मोजांनिख्रुइ मोजांखौ लुबैनानै मोजांनिफ्राय मोजां बानायनानै लाबोगासिनो नङा होमबा बेबायदिनो नोंथाङा। दहायो जेरैबायदि बुंदों जोङो हानि न'खौहाय ओ गोजाम जायोब्ला एसेयावनो बोसोरावनो नङाब्ला बोसोरनै बोसोरथामावनो बे खौहाय सिफायनानै गोदान गोदान लुनो गोनां जायो होननानै बुंदों दा जोङो ओ बेफोरबायदि न'खौहाय बोसोरावनो सोलायनाय एबा बोसोरनै बोसोरथामनि उनावनो सोलायनाया जों सु बुंफोरनि थाखाय मोनसे समनिबो नस्थ' आरो माखासे रांखावरिनिबो ओ नस्थ' होन्नानै। जोङो बुंनो हायो आरो जेब्ला जोङो खानि न' ल लुनानै था लुनानै लागोन ना अब्ला बियो जि बोसोर नैजि बोसो सोरा जुदि मिथिंगायारि जाथायनि थाखाय नस्थ' जायाब्ला बियो मोजाङैनो थायो। आरो दा जोङो बेखौहाय मोनसे मुलाम्फा होननानै बुंनो हागोन। ओ बेनिफ्राय मोनसे गोदोनि न'आवबो मोनसे मुलाम्फा दङ जे बियो गोलोम बोथोराव थान्दा जायो आरो गोजां बोथोराव बै थुरिनि न'आलायनो एसे गुदुं जायोमोननो औ आथिखालाव थ' बेबायदि न'खौ नुनो मोनला बिनि ओ गुदुं बा गुसु जानायखौ जोङो बाराद्राय मोनथिनायबो नंला थेवबो जोङो जोंनि आइ-आफा, आबै-आबौमोननिफ्राय जोङो बे खोथाखौहाय मोनथिनो मोनो आरो। आथिखालाव बिब्दिनो बबेबा बबेबा जायगायाव थुरिनि न' बानायनानै थानायखौबो गंफाबाबो नुनोलाय मोननाय जायो आरो। अब्ला जों मिथिनो थाखाय बैयाव थाङोब्लासो मोनथिसिगोन ओं बेनिफ्राय नैबे पाकानि न'आवहाय जोङो बै ओ हानि न'आव जेरैबायदि गरमाव गुसु गुसुआवहाय गुदुं मोनदोंमोन बेबायदि मोननायखौ जोङो बारा नुनो मोननाय जाया आरो माने गरमबाथाय बे फाकानि न'आ गरमसो जाफासिनो बिनिफ्राय थान्दायाव आरो बांसिन थान्दासिन जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। बेनिफ्राय आरो औ ओं
जोंहा गोदोनि समाव हानि न' बानायनाय समाव जेब्ला हानि न'खौ बांसिन बाहायोमोन अब्ला जोंहा आइजोफोरा गोबां माने औ खामानि दामानि मावनायखौ नुयोमोन। जेरैहाय ओ बोसोर गोदान मोनफैनाय, बा बैसागुआनो जा फुजा फाथालानो जा अब्लानियानो माने आइजोफोरखौ माने बयखौबो न'खौ लिरस्रां आरिस्रां बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनोमोन। आरो नाथाय आथिखालाव पाक्कानि न' जानाय लोगो लोगोनो माने आइजोफोरखौ गोबां माने खामानिखौ खम जानायखौ नुनो मोनोसै आरो जेरैहाय आथिखालाव पाखानि न' जानाय लोगो लोगोनो जोङो पाखानि बेराखौ जोङो लिरनो नाङा। जोङो ओ गाहायनि हा बाहागो बा बे फ्लर बाहागोखौल' जोङो दैजों सुस्रानायखौ नुयो। अब्लानिया गोबां सुबिदा जों बेयाव हानिबो गोनांथिबो जाया। आरो जोंहा मैलाबो नांला दैजों सुस्राबाय माने आइजोफोरखौ आथिखालाव गोबां बेफोरबायदि खामानिखौ सस्था बा गोरलै जानायखौ नुनो मोनदों आरो। नाथाय फारसेथिं नायोब्ला माने ओ खहाबो माने बेफोरबायदि खामानिनि मावनायनि गेजेरजों जोंहा देहायाबो ओ गोख्रों बा सांग्रां बा स्ट्रं थायोमोन। नाथाय आथिखालाव मान आइजो फोरा जेसांनो खामानि दामानिया खम जालांदों एसेबांनो माने। बेराम आजारफोरखौबो माने बांसिन बानायखौ नुनो मोनदों आरो। जोंहा आरो बिदिनो जों बुंनो हायो जोंहा। हानि न'आव जों हाखौ गाबाय थायोब्लाबो जोंहा जेबो बेराम जाया जों खायफा खायफा बेरामनि। थाखाय जोङो हा, दुब्रि हाग्रा बायदिफोरखौ जोङो गानोसो नांगौ। नाथाय आथिखालाव पाक्कनि न'। जानाय लोगो लोगोनो जोङो बे सिमेन्ट बा। बालाजों बानायनाय। बेफोरखौ जोङो गायै गायै माने बेरामबो जानो हागौ जोङो बेफोरबायदि खौ जोङो मोननो हायो आरो।
औ।
माने आथिखालाव जोङो जोंनि सुबिदाखौ गोबां मोनदोंब्लाबो माने जोङो। जोंनि समखौ बासायदोंब्लाबो नाथाय फारसेथिं एसे एनै जोङो खहा जानायखौबो नुनो मोनो। आरो।
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। ओ जोङो नैबेखौबो। मोनथिनो मोनो जे पाक्का न'। बानायना लानानै। जोङो जेब्ला ओ साइडखौबो। जेनेबा न'नि सोरगिदिंबो। साखोन सिखोन लायोब्ला जोङो सावस्रि सावस्रियारि। सांग्रांथि एबा देहाखौ मोजाङै लाखिनायावबो जोंहा। मदद मोनदों होननानै जोङो साननो हायो आरो। मानो होननानै बुङोब्लाब ओ इभेन न'नि सरि हानि। नि न' ओ अखा फोरहाय। अब्ला नैबे उसुंफ्रा एसेयावनो गुरै जानानै। मुदा इन्जुरफोराहाय माबा एम्फौ एनला ओं नोंगौ। एम्फौ एनला फैयोमोन बेजोंहाय जोंहा मा। गिनांगौ थायो जेरैहाय खेरेन्दाइ फैयो सिनेमाला जाय। खोमायावबो हाबो बे जोंनि थाखाय। जोबोद गिनो गोनां नाथाय नैबे पाक्का न'वावहाय बेफोरनिफ्राय।
हानद्रेद पारसेन्ट नङाब्लाबो नाइन्टि पारसेन्टाहाय जायो ओ। खा मोनो आरो। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां बिदिब्ला दे।